खोनादों ना?
औ खोनादों
एह ओ माबाफोर मावदों ना मा?
ओ जेबो मावा खै मावनायालाय।
होमबा बिनानाव थाइम दंबा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनि ना।
औ जागोन दे
ओं जोंहा‌ ओ बरफोरनि फोरबो फिथा सौराय जानाय मागो दमासिनि सावरायलायनायनि।
औ जागोन दे
औ नोंथांमोननिथिंबो मागो दमासि खालामो ओ फोरबोखौ खुङो ना?
औ खु-खुङो आब'
अ नोंथांमोनथिं मागो दमासिखौ माबोरै फालियो?
ओ मागि मागो दमासिखौ माबायदि फालियो होनबाथ' जोङो गोबां गाजा गोमजायैनो ओ फालिनाय जायो।
औ माने माबोरै मा गाजा गोमजा
ओ मागो जायोब्ला जोङो मागोआथ' मोनसे बर'नि ओ
फोरबो औ औ नंगौ।
बेखौथ' जोङो गासिबो ओ बर'आनो जा बा ओ गुबुन हारियाबो ओ बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। ओ मा गोआवहाय जोङो फिथा सौराइ बा दाखुरा बेफोरबायदिखौ जानाय जायो आरो।
औ औ
औ ओ जोंना मागोआव हाय मेन होनबा बे फिथा जानाय बिनो मेन जाहै बाय
अ मागो होमबा फिथा जायोना
औ औ
ओम
मागोआवहाय जोङो फिथा जानाय जायो जेरै रै फिथाखौ माबाय दि जायो होनोब
औ दे खिन्थानाय मा मा फिथा संनाय जायो
औ मागोआव जोङो फिथा एन्थाब फिथा लावदुम बा थावनि फिथा बेफोरबायदिनो ओ नालेंखरनि फिथा बिदिनो गोबां ओ रोखोमनि फिथा बानायनानै जानाय जायो जोङो मागो समावहाय ओ ओम फिथा जानो थाखायथ जों नों ओ गिबियावनो माइब्रा माइरं नांग्रोगौ नङा होनबा आब'
औ नंगौ
औ ओ जोङो गिबियावनो ओ माइरंखौहाय जोङो थावनि फिथा जानो बा ओ बिदिनो गोबां बेलेक बेलेक थायो आरो जेनेबा आं थावनि फिथाखौहाय बोरै जायो बेखौहाय खोन्थानि आ ब'नो ओ बेखौ औ माइरं खौ जोङो मा ओ आथिखाल मुगायावथ' मेसिन जाहैबाय बिनिखायनो जोङो मेसिनाव बेवहायो अन गुन्दै खालामहैनाय जायो माइरंखौ
औ औ दे खिथानाय आरो
औ आरो जोङो एन्थाब फिथा लावदुम फिथा बेफोरबायदि जायोबा जोङो माइरंखौ माइब्रा माइरंखौहायो जोङो सोमना दोननाय जायो बिनिफ्राय बोखांनानै जेब्ला दैयाहायो ओ थब थिं गायो ओ अब्ला जोङो उवाल गाहेनजोंहायो जोङो देनाय जायो आरो ओ फिथा एन्थाब बा फिथा लावदुम जानायावहाय जोङो उवालजोंहाय दैयोब्ला माने मोजांसिन जायो आरो
ओं
जों देनायखौ जोङो बारा मोजां जाया होननानैहाय मिथिनो मोनो।
ओं।
औ ओ अब्ला जोङो एन्थाब फिथा बा लावदुम फिथा जोङो एन्थाब फिथाखौ जोङो सावो। ब्ला जोङो। ओ अनखौ अन सिबिं बा गुरु बा सिनि बेफोरबायदि नांगौ जायो एन्थाब फिथा सावनो थाखाय। ओमफ्रायो। जोङो बेफोरखौबो रेदि खालामना लानानै जोङो ओ थावा बा सारायावहाय जों अनखौ होना एसे गलयै फेनलानानै जोङो बिनि सायाव सिबिं होयोबा सिबिं गुरु ओ मेथाइ गुरु बेफोरबायदि बेखौ होनानै जोङो फिथाखौहायो दाब्ले दाब्ले थन्नानैहायो जोङो फिथा बानायनाय जायो आरो।
औ औ दे बुं
औ ओमफ्रायो फिथा लावदुम बानायनो होनब्ला ओ फिथा लावदुमखौबो जोङो सावनो थाखाय ओ इदिनो सिबिं बायदिसिना मेथाइ गुरु बा सिनि बा नालेंखल रुखिनाय बेफोरबायदिखौबो होजायो आरो। दा बेयो गोसोनिखाय था जाहैबाय औ ओ फिथा लावदुमखौहायो। मारै सावो होनोब्ला जोङो फिथालावदुमखौ ओ सावनो थाखाय जोंना थिख्लिनि केेटलि मुख्रा बा वान टाइम गैलासबो कफि काप फिसाफोर बिदि थायोना बेफोरखौ लानानै ओ ओ सावनाय जायो आरो जेरै बेयावहाय सावनोबा जोङो खेथलि मुख्राफोरावहाय। जोङो अनखौहाय एसे होग्रोनानै सिबिंखौ होनानै थाला थाला बेफोरबायदि होलांनाय जायो गावनि जखायै आरो। ना गिदिर फिसाखौ नायनानै। बिनिफ्राय जोङो दै ग्लब ग्लब गोदौनानै लानाय बे ओ कफ'नि सायावहाय जोङो होनानै बेखौ फोमोनना नै जानाय जायो आरो। ओ मागो समाव। थ जोंनिया ओ आलासि सिबिनाय होनबा फिथायानो मेन जाहैबाय। नङा होनबा आब' औ अब्ला आब'आबो खिथानो हा गोन नामा? आब' मोननिखिहायो मा गो दमासिखौहाय माबायदि ओ खुंनाय जायो।
औ हागोन दे। ओ जों जों गिबियावनो मागो जे मागो टाइमाव गिबि सिगां बेलागुर बानायनाय जायो आरो जोंथिंजाय बे बेला जाहैबाय जिगाबनि जिगाब आरो बेहाय थालिरनि बिगुर गोरानखौ होयो
औ।
जोंहा बेखौ ओ ओमफाय गेजेराव खुन्था दोंसे गायो बेनिफ्राय ओ फिथा सौराय जानायनि गिबि सिगां जोंहा बेखौ बे बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो
औ नंगौ।
मोनथिगोन ना बिथां बिनानावाबो।
औ मिन्थिगौ।
औ। फ्राइ ओ बेबे माबाखौ माइहुंखौ सावखांनायनि उनाव अर लगायहखांनायनि उनाव बेहाय जिखिनि जिगाब ओ नारा ओमफ्रायायो थालिर बिगुरखौ थालिर बिलाइ गोरानखौ होनाय जायो नालाय बिनानाव ओमफाय बे ओ जिगाब बा थालिर बिगुर थालिर बिलाइ बेखौ लाबोनानै एखौ लाबोनानै। जोंहा मोनसे बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो ओ जेनेबा बारा थाइबांनि बिफां बा थाइ बाय थानाय बिफांबाबो ओ बिनि बिफां गुदि गुदियाव जिगाबखौ खाना होयो आरो। जाहाते जाहाथे देग्लाय जेसेबां फिथाइ थायदों इनिफ्राय उननि बोसोराव बांसिन फि थाइ थायदों होननानै थाइ थों होननानै जोंहा गोदोनि फ्रायनो बर'फ्रा फोथायनाय दं आरो
औ नोंगौ
बिदिनो खायो इनिफ्राय खाखांनायनि उनाव जोंहा फुङाव अ फुङाव जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां फिथाखौ सावनाय जायो।
औ
आरो दाखुराबो एवनाय जायो। इनिफ्राय बे जोंहा गिबि गिबियावनो फिथाखौ उन्दै उन्दै सुबुंफोरा गामियाव जोंहा जोंथिंजाय मागिनाय दं आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओ बिसोरनो हरो आरो बिसोरनो जानो होग्रोयो इनिफ्राय जोंहाबो इदिनो फिथाखौ जासिगोन आरो फिथाखौ जोंहा इदि बानायो थावनि ओमफाय फि था लावदुम ओमफाय फिथाइ एन्थाब ओमफायो मोनसे जिलि पापर होनो होनना बुंनाय जायो आरो।
औ औ
ओ बेखौ बानायनाय जायो जोंहा। ओ जोङो दाथ' ओ बारा जोंहा फिथा लावदुमखौ उवालावनो देनाय जायो उवाल बा दिंखियाव देनाय जायो आरो। बिनानाव इनिफ्राय ओ फिथा लावदुमजों फिथा एन्थाबखौबो उवालावनो देनाय जायो आरो जोंहा। ओमफाफय फिथा लावदुमखौ जोङो मेचिनाव हैयो आरो मेसिनाव अन गुन्दै खालामो आरो ओमफाय जोंहा फिथा लावदुमाव ओ फिथा लावदुमखौ एसे गोदै जानायनि थाखाय सिङाव सिनि मोदोमनायनि थाखाय हाइजें सिबिं बा नालेंखर होनानै, होयो आरो। गोथाव गोदै जाहोनो थाखाय- बिनानावाथ' मिथिखायो जानांगौना?
औ मिथिगौ आब'
औ अब्लाबो खोन्थाबाय आङो। एनि फ्राय आरो फिथा लावदुम बो जोंहा फिथा लावदुमा थावआव बा सारायाव होनानै एसे गुवार खालामनानै बेयाव सिनि ओ सिनि गुर गुरजोंबाबो संजायो ओमफ्राय सिबिंबाबो होजायो ओमफाय नालेंखरजों सि बाबो होजायो आरो जोंहा गेजेराव जाहाथे गोथाव जानायनि आरो बेथ उन गुन्दैसो नालाय ओ इनिफ्राय
ओ जोंहा दा मागोनि सोमोन्दै इखोनो खोन्थाबाय आं बिनानावनो इनिफ्राय बिनानाव मोनथिं आरो गुबुन गुबुन बिस बिसोर मोनथाम फिथानि अनगायै बेलेग जाबावो नामा
औ आबआदि होनलांदों दहायो बेलागुर सावो बिदि होननाया अ ओ जोंनिखैबो सोलियो आरोना ओ गेमावनो जाय हायो बेलागुर सावनाय होनोब्ला जोङो ओ सानसे सिगां जोङो बेखौहायो लुग्रोना लानाय लानाय जायो जेरैहाय ओ माइ हाखा नाय बे नारा बेफोरखौहाय जोङो हानानै लायो। बेनिफ्रायहाय जोङो नङाबा जि जिगाब ओ नङाबा थालेर बिलाइ बेफोरजोंबो खालामो आरो ओ बिनिफ्रायो जो जोङो नेक्स दे फुङावहायो ओ जोङो बेखौहाय सावनाय जायो आरो जोंनिखैयबो
औ - औ
बिनिफ्राय जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो ओ जोंबो बिदिनो फिथास सौराय जायो बा गुबुननि न'खराव थांनो नै जोंबो बै न'खरावबो फिथा सौराय जाहोयो बा बैसोरखौबो जोङो लिंना लाब नानै जोंनियाव फिथा सौराय जाहोयो बेफोरबायदि दिया सोलियो आरो। औ बिदिनो ओ जोङो रंजा बाजा मागो फोरबोखौहाय जोङो बिदिनो ओ जानाय लोंनाय रंजानायजों जोङो गोसोनि खुसिजों जोङो जानानै बा ओ बैनि न' खर बैनि न'खर थांनानै जोङो मागिनानैहायो जानाय जायो आरो। ओ बेनो जोंनि बर'फोरनि फोरबो जाहैब। बेनालाय। बेफोर हुदायाथ' थाखायो नङा होनबा?
ओं थायो थायो।
औ
होमबा होमबा बिनानावजों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना।
औ जागोन दे आब'।
ओं
ओ